खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय।
गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथि नोंथांनिसिम।
हो गोजोन्थों।
ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनायदों जेनेबा ओ सोलोंथाइखौ मानो नांगौ? सोलोंथाइया मा बा सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ बेनि बागै नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? आ।
सोलोंथाइया जाबाय गियान
औ।
गियानखो मोजाङैनो लाखिनो हायोबा जोङो सोलों नाया बहुद सोलोंनो हायो जेनेबा लेखा फरायनाय खामानि दामानि सोबथिंबो आखा फाखा जानांगो आरो!
औ औ। मोजां इदिनो लेखा सोलोङोब्ला जोंनिया आखलफोराबो बाङो आरो ओ-ओम बिदिनो ले लेखा सोलोंब्ला सासे ओ रोङै सुबुङाबो माने रोंनाय जायो। आरो इदिनो गेदेमा सुबुं जानो हायो माने सोलोंथाइयानो आखल दानाय आरोना सा-सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो आखलखौ दानानै लानो हायो आरो ओ गेदेमा सुबुंफोरनि इदिनो बोसोन लानानै आरो इसोरनि बोसोन लानानै बोसो एसोरनि लिरलांना गालांनाय जारिमिनफोराव लिरलांना गालांनाय बिजाबफोरखौ फरायनायनि गेजेरजोंबो जों माने सोलों
सोलोंथाइखो लानो हायोम। ओं।
औ। हेलौ। अ आर अ। बुंलाय।
सि-सोलोंनाया जेनेबा सोबखोबो सोलोंनायाबो मोजां लेखा फरायनायखोब बो सोलोंनांगौ बेनिफ्राय दानाय लुनायावबो आखा फ फाखा जानांगो गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय बायदिसि बो आखा फाखा जानांगौ मानसिया। इदि रोङियाबो सोलोंलाङोबा सोबखोबो रोंलाङ नाहायो जेनेबा सोब गाज्रों नानै थायोबा बेनिखायनो सोलोंना लानायाबो मोजां।
औ आरो सोलोंथाइ रानाय याव माने ओ गिनो नाङा बा लाजिनो नाङा। बे मोनसे आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों जामानसिया गावखौ सिनायथि होनो हायो नङा होमबा नोंथां।
ओं ओं गोरों रोंना थायोबाथ' बिद बिदिनो ओ एसे दावगालांनो हायो। गिनाय गोसोआव फाब लानाङा जेनेबा जेथिंबो आखा फ फाखा जानो हायो गोसोआव गिनायखो लायोबा ओ आखा फाखा जानो हानाय नङा आरो जेनेबा गोसोआव गियालासिनो ओ सोबखोबो सोलोंना लानो हायोबाथ' दावगालांनो हायो। जेरावबो आखा फाखा जायो आरो। जेनेबा गोदोर गोलावफोरदोंबो सोबजोंबो रायलायनायाव फाखा जायो।
उहुम औ औ आरो लोगोसे जोंना दा इदिनो ओ ओ गेजेर गेजेर मेल मिटिं खुंनाय जायो। बा थान्दै मेल इदि खुङो स' बेवहायबो माने ओ ओ गोदोर गोदोर सुबुंफोरा माने हासन होयो बेनि गेजेरजोंङो माने जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। ओ बेबायदिनो-नो सास सि माने आखल गोनां सुबुङा जाय समाजाव थायो बे समाजाव माने ओं गाव रोंगौथि बा रोंनायफोरखौ माने सोलों थाय गुबुननोबो माने बे सोलो गाव जि सोलोंदो बा सोलोंथाइफोरखौ सो सोलोंनो बेखौ गुबुनबो माने हगारसारना होनांगौ। बा गाव जि सोलोंबोबाय बेखौ माने समादाव अ फोरमायना होनांगौ। बेनि गेजेरजों माने ओ समाजनिबो मोजां जायो आरो
उम उम।
बाव आरोबाव नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंना सोलोंथाइखौ लानानै
सोलोंथाइखौ लानानै जेनेबा रोंनानै थायोबा मेल मि टिंयावबो फाखनफोरखौ मोजां मोजां बुंनो हायो। जेनेबा सोरबाफोर रोङिखौबो फाखनखौ खोनासंनानै लानो हायोबा रोङियाबो रोंलांनो गोनां जायो नंगौ एक्सुेलि बिदि खालामोबोला एर जायो ओरै गोदै बुंदोंमोन। ओरैखौ खालामामनानै नायनि जोंबो जागोन नामा बिदि होननानै मानसिफ्रा मोनसे माबायाव सोलोंनानै लानो हायो आरो जेनेबा बे फाखनफोरखौ बुजि मोनोब्ला गिदोर गोलावफोरा फाखन होयोब्ला बुजि मोनोब्ला बे गोदै खालामदो बि गोदै बुंदो नंगौदे जोंबो बेबायदिनो गथ' गथायाइफोरखौ मोजाङैनो मोजां फोरों लांनो हागोन। जागोन खोमा नायलांनांगोन जोंबो बिदिनो। बिदि सानो आरो मानसिफ्रा फाखनफोरखौबो मोजां खोनायोब्ला मोनसे रोंथारियाबो बुजि मोननो मोनो आरो। जेनेबा बेयावनो मोनसे लांनो बा गथ' गथ'गथाफोरखौ मोजाङै लाखिनानै मोजांहै फोरोंलांगोन बिदि होननानै साननानै लायो आरो बिमाफोराबो।
औ औ सासे गथ'आ माने जोनोमनिफ्रायनो सोलोंना फाया। बेखौ माने बिमा बिफाफोरनिफ्राय आरो समाजाव थानानै बिदि सोलोंनो हायो माने रावखौ- रावखौ रावबो सुबुङा माने जोनोमनिफ्रायनो लानानै फैया बे समाजाव थानानैनो समा समनिफ्राय आरो बिमा बिफानिफ्राय बिदिनो माने
उम उम जेनेबा जेनेबा गथ' जोनोम जानानै खिजि माथो रायलायगोन बा हिखा रोंगोन बा- माबा रोंगोन बिदि जानानै फायखाया जेनेबा गथ'खौ फोरोंनांगोन जेनेबा जि बिसोरखो जाहोयै लोंहोयै फेदेरनानैसो अबबा देर बोसोरसोनिफ्राय बाहाय -बाहाय हयथ' बोसोरसेनिफ्राय बिसोरखौ हिखायलांबाय थानांगोन आरो जों बिमा- बिफा गाबज्रिनो रोंनाय आबौ- आबै गाबज्रिनो रोंनाय बेबायदि गथ'खौ फोरोंलांबाय थाबासो बे गथ' आबै होननो रोंगोन आबौ होननो रोंगोन मा होननो रोंगोन आफ होनन रोंगोन बिदिनो आदा -बाजै होनो रोंगोन बिदिनो रोंलांबाय थागोन देरहोलां रोंलांहोलां रोंलांगोन इसे देरबावबा बबावबा दुइ बोसोरसो जायोबा बा थिन बोसोर जाबाय बेयाव बिसोरनो पिन्सिल सिलार होनानै लिर अ होन आ होन इदिनो खुदियाखौ फोरोंलांबाय थानाय जायो आरो। बिदि फोरोंलाङो फोरोंलाङैसो गिदिर गोलाव जानानै लेखा फरायनानै गोदोर गोलाव जायोबा होमबासो मोनसे गियान हाबलांबाय थासिगोन बिसोरनि माबायाव देरहोलां गियान हाबहोलां बिमा बिफाफोरा फोरोंहोलांबाय थानांगोन। इस्कुलाव एगार हरनांगोन इस्कुलनिफ्राय इसे इसे रोंबोगोन बिमा बिफायाबो बेखौ खेल खालामनां गोन। खेल खालामनानै दिनै मा फोरोंबोखो नों इखौ फराय नोय इखौ फोरों इदि बिमा बिफायाबो नायनानैसो खुदिया खौ मोजाङै फोरोंलाङोबासो बे खुदिया गियानि जालांगोन
गियानि जायो औ औ थिगखौनो होनदों नोथाङा। दानि जुगाव माने सोलोंथाइ लानो थाखाय माने नाजाथाबबाय थाब्लासो माने जागोन सोलोंथाइखौ जेनेबा लादों ओ ओरैनो माने लालांबाय थादों बे नङा सोलोंथाइखौ माने गाव गोसो होनानै लानांगोन आरो लोगोसे सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंना दानि जुगाव माने रां खरसानिबो बहुत खरस जायो ज' खरसानि थाखायबो जोंना खायसे सुबुङा माने सोलोंथाइ जेसेबांखिना नांगौमोन सोलोंथाइ बेखिनिखौ माने लाजोबनो हाया आरो जोंना। दायो जा एसे हायो जायफोरा हायो बिसोर आरो मोजां मोजां इनस्टिटिउटफोराव ओ गावसोरनि फरायनाय खौ लायो आरो खायसेया प्राइभेट स्कुलाव होयो आरो जायफोरा हाया गोरिब गुन्द्रा एसे एनैखौनो माने माने सोलोंथायाइाथ' दानि जुगाव नांथारगौ बेनिखायनो माने गभनमेन्ट स्कुलाव होयो गभनमेन्ट स्कुलाव आरो साफा सानै टिचारनि थाखाय माने बियो माबाजोबो आरो माने हा जोबा गासै गथ'खौबो नायजोबनो आरो नांगौ रोखोमनि बेवहाय माने सुबिदाखौ मोननो
मोननो हाया आरो ओं ओं जेनेबा बेबायदिनो सोरबा हानाया मोजांहैनो गथ'खौ फोरोंनो होगोन बा सोलों थाइखौ मोजां लाथो होननानै ओ थाखा फैसा रां रुफा गोनांफोरा मो जाङै स्कुलाव ए गारहरो जेनेबा खिक्खा दिक्षखा रोंनोबा जेनेबा जोङो सरकारि स्कुलाव एगारोबाबो बे गथ'खौ जोङो नोजोर होबानो एसे इसे रोंलांबानो बे गाव हारसिंनो बे फरायनोबा हिखा लानो थाखाय गोसो होयोब्लानो गोसो होनो हायो आरो जेनेबा नोङो जाय ग थ'आ गोसो गैखाया बे गथ'खौ बिसि गोसो ज खनबाबो बियो गोसोखौ लानाय लाया आरो जेनेबा जाय गथ'आ मोजां सिक्षा दिक्षा फरायनानै आं गोदोर जागोन आं खिक्षाखौ लागोन मोनसे गाव गोसोआव जुदि खुबनो गोसो खो होयोबाथाय बे गथ'आ मोजां जालांबाय आरो बे गथ'आ जेनबा आरो किसुमान गथ'आ आरो बिमा बिफानि थाखायबो मोन से अलसिया जालाङो मानो होनबा थाखा फैसा होनो हाया नांगौ बिनायखौ जोङो होनो हाया बेयाव गथ'फोरा किसुमाना अ बाहाय दुरबल जालाङो आरो बेयाव आरो किसुमाना गैथारिनि फिसा होनबाबो बि फराया बि नङा खिन्थु बेफोर गथ'आबो गैयिनि फिसायाबो खिन्थु गाव गोसोखाबाथाय बियो इसे इसे फरायलांबानो बियो हा गोन गोसो जाखागोन बेयो फरायखागोन गियानखौ लाखागोन आरो बियो। बिदि जायो आरो दा जेनेबा बिदियाफोराबो फिसानिफ्राय जाय खिक्षाखौ लानो गोसोखा बियो गोसोखो लाखागोन। हिखाखो मोजांहैनो सोलोंगोनबो गोसोआवब लागोन इदिनो गोदोर गोलाव जानानै स नो मोनसे गाव जि हास्थायदो। बे हास्थायनायखो मोनलांनो हायो आरो। जेनबा किसुमान ग अ किसुमान खसे खानै ग थ'आ हिखो बारा बुजि मोनाबा बा बिमा बिफायाबो बारा हिखाखौ होनो हायामा थाखा फैसा होनो हायाबा बेयाव मोनसे किसुमान ग थ'आ बाय दुरबल जानानै थालांनो गोनां जायो आरो सोलोंनो नांगो खो जोङो हादिया यिदि मोनसे जायो आरो खायफा।
अ अ खायफा आरो खायफा ओरैबायदि ओ माने ओ स्टुडेन्ट थायो माने फरायसा थायो माने सि डाब्लिउ एस एन नाव गोल लैयो आरो माने एसे देहा दुरबल बा ण माबा जायो फरायनायाव एस से लोरबांथि माने जाय फरायनायखो बेलेग गथ' मोजां गथ'फोरा। जेनबा फिजिकेलि फिट इसोरो गथ'फोरा एसे थाबनो हमखां हायो। मा बुंदों खिन्थु जायफोरा एसे जेनेबा देहाया दुरबल बा एसे थाब बुजि मोना अ इसोरबायायदि माने फरायसाफोरखौ माने गले गले ब माने थाब माने गसोरो गोसोआव माने माइन्दआव माने मथायाव ओम सोनानै लानो हाया आरो बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगो बांसिन ओ जायफोर टितचार जायफोर ओ बिसोरो माने एसे गावन निफ्राय बांद्राय माने ओ गुबुन स्टुदेननिख्रय बां द्राय माने बेखौ नायनांगौ आरो ना जाहाथे बेनि गेजेरजोंसो ओ बे सुबुङाबो बिसोजों एसे समान जाफ फानो हायो बेबायदि आरो उम उम । इदिनो खायसे स्कुलफोराव नुबोदों आंबो। जेनेबा ओ स्कुलाव फोरोंगोननो थांनायाव नुनो मोनबोदों एसेब्लाब फो माने देहायारि दुरबाऋ थायो जायखौ जों सिडाबलिउ एस एन आव गोलैहोयो माने बेखौ माने गुबुन फरायसाफोरख फोरनि गेजेराव एसे माने गावनि नोजोर ज जों माने मोजाङै नायोब्ला एसे मोजांसिन जायो आरो। आरो दानि जुगाव औ।
उम न'नि बाहाय बिमायाबो बाहाय बा बिफायाबो बाहाय बेखो नोजोर होनांगोन गथ'खो। नोजोर होनायनि गेजेर जों होमबानिया बियो बमाय लासै लासैनो उथिलांफिननो। हागोन यिदिबो थायोना ओं इदि